औ औ औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ दं फ्रि दं
औ जों ओ मोनसे टपिक लानानै रायज्लायनो सानदों रायज्लायनो हागोन नामा दायो?
औ औ हागोन नोंथां
होमबा दिनैनि जोंनि टपिकआ जाबाय इंलिस रावनि सायाव जोङो एसे सावरायनो लादों ओ नोंथाङा बे इंलिस इंलिस रावनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा?
नोंथां माबायदियै बुंनांगौ एसे फोरमायना होदो
औ माने ओ इंलिस-इंलिस रोंनाय या माने जोंनि थाखाय गोनांथि आरो माने माबायदि माने जोंनि जिउ माने जोंनि ओ जोंखौ माने माबायदि दावगाहोदों आरो जोङो माने बिनिफ्राय मा मुलाम्फा मोनदों बिनि सायाव एसे
औ औ ह दा नोंथाङा सोंनाय बायदि जोंनो इंलिस रावा जोंनि दा ओ आथिखालनि मुगायाव ह जों दैलि ओ दैलि माने जों सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनो दावबायनो थाखाय बा सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनो ओ ओ माने जिउ खुंनो थाखाय जोंनो इंलिस रावा आथिखालनि मुगायाव जोबोद गोनांथार जानानै फैदों मानो होमब्ला औ इंलिस राव इंराजि रावखौ जोङो रोंनानै थायोब्लासो गोबां गिदिर गिदिर ओ इन्स्टिटिउसनफोराव बा बायदिसिना गिदिर गिदिर अफिसफ्राव खामानिफ्राव जों खामानिबो मोन- नो हायो औ मानो होनब्ला इंराजि राव खौ बांसिनानो गिदिर गिदिर अफिसफोराव बा बांसिनानो गुबुन गुबुन जायगायावसो बाहायनाय जायो बेखायनो जोंनो ह ओ गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थाखायब्लाबो बा गुबुन जोंनि ओनसोलनिफ्राय गुबुन ओनसोलाव जों ओ हान्थिनोब्लाबो जोंनो इंलिस रावखौ गोनांथार जायो होननानै आं सानो नोंथां दा अब्ला औ नों थाङा बेनि सायाव एसे आंनो सुंद'यैब्लाबो फोरमायनानै होगोन होननानै आं सानबाय
औ औ नोंथाङा बुंनायाबो थार ओ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों इंलिस रावा जोंनि थाखाय इंराजि रावा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां थि मानो होन बा ओ दानि गोदान मुगाजों गोरोबफानो थाय जोङो इंराजि रावखौ ओ सोलोंनांगौ जा गोन माने आरो रोंनांगौबो जोंनि थाखाय मानोना जोङो बबेबा मोनसे अफिसावनो जा बबेबा मोनसे गिदिर इन्डास्ट्रियावनो जा जों जुदि खामानि मावनां गोब्ला बियो माने। इंराजि रावखौ जों रोंनांगोन मानोना बेयाव थांनायनि सिगांनो जोङो मोनसे रादाब। बिलाइ होनांगौ जायो बे रादाब बिलाइ। फोरखौ जोङो इंराजि हा-हांखोजोंसो आरो इंराजि रावजोंसो लिरनो गोनां। जायो बेनिखायनो माने जोङो। इंराजि रावखौ माने रोंनांगौ आरो बिदि होननानै गावनि बिमानि रावखौ बा ओ लो रोंनाङा बेखौ बुङाखै आङो। माने गावनि बिमानि रावजों लोगोसे इंराजि रावखौबो रोंनांगौ। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद। गोनांथि जानानै फैदों।
औ बेयो माने नोंथाङा दा होननाया बियो। इंराजि रावखौ इंराजि रावनि। जों मुलाम्फाखौ रायलायखांबाय दायो नोंथाङा इंराजि राव। रावखौ सोलोंनायनि अनगायैबो जोंहा मा मा खहा बिदि मोनसे मोननै खहाबो खालामना लायोना। दा नोंथाङा बेखौ फोरमायदों आरो ना औ नों नि बादिब्ला इंराजि रावजों लोगोसे जों गावनि बिमानि राव।
गावनि बिमानि राव औ नंगौ।
औ दा होमबा नोंथांनाव ओ मोनसे सोंथि सोंनोसै आङो। दा नोंथाङा जे होनबाय। ओ गोबाङानो इंराजि राव खौ नांगौ होननानै इंराजि रावखौ सोलोंनानै। बा गावनि बिमानि रावखौ बावगारलाङो होमबा दा नोंथाङा ओ बेनि बागै गै एसे फोरमायदो आंनो जे इंराजि रावखौ रोंनानै गावनि बिमाखौ बिमानि रावखौ बावगारलांनायाव माबायदि खहा जादों जोंहा बेखौ एसे फोरमायना होदो।
औ। जेरैबायदि जोंनि ओ गामिया बि सुबुंफोर। खोनो बुंनिसै आङो गामियारि सुबुंफोरा जेरैहाय गामिनिफ्राय एसे ओ जेनेबा टाउनफोराव बा नोगोर। फोराव खामानि मावहैयोबा बा नोगोर। फोराव थाहैयोबा बिस बिसोरो माने गावनि बिमानि रावखौ बावलाङो आरो ना। बेयाव थांनानै माने बिसोरो ओ माने गावनि बिमानि रावखौ माने नेग्लेक्ट खालामनाय बायदिबो खालामो बां बांसिनानो बिदिनो जाबाय दं दायो होनबाबो माने ओ इंराजि राव बो सोलोंनांगौ गौ आं बुङा बियो जोंनि थाखाय गोनांथि नङा होननानै बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि बेखौ जों रोंनांगौ बिनिसो बेखौ रोंनां होननानैनो जोङो गावनि बिमानि रावखौबो माने रोङालासे थानाङा बेखौ माने जोङो सो सोलोंनांगौबो रोंनांगौबो मानोना गावनि बिमानि रावा औ गावनि बिमानि रावा अराय गावनिखा। जेरावखि थाङा नोङो ओ नों ब बर' होननानै बुंनाय लोगो लोगोन नों गावनि बिमानि रावखौनो जुदि
औ औ औ आरो नोंथां औ आरो नोंथां जोंहा मा खहा दं होनोब्ला जों इंराजि रावखौ रोंनांगौ बे बे सैथो नाथा इंराजि रावजों लोगोसे जोंहा गावनि बिमानि रावखौ जुदि लाङाब्ला जोङो हारिमुनि गोबां ख दं नङा होमब्ला नोंथां जों
खहा दं आरो जोंनि गावनि मा माने रावाबो गोमालांगोन बेबायदि
औ औ बेबायदिबा औ
बेनि थाखाय माने जोङो माने इंराजि राव जों लोगोसे बा गुबुन गुबुन ओ रावफोरजों लोगोसे जों गावनि बिमानि रावखौबो अराय रोंनांगौ मिथिनांगौ। बेफोरखौ माने जोथोन ला नांगौ आरोना
औ औ अब्ला नोंथांनाव आं मोनसे सों सोंबावनोसै
औ।
औ नोंथाङा नोंथाङा मा होननानै सानो जे जोंनि आथिखालनि फरायसुला फरायसुलिफोरा इंराजि राव ओ रोंनायाव माने रों रोंनायाव जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव ओ साख्रि बाख्रि फाख्रि मोननो एबा गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो जोंखौ इजि खालामदों होननानै सानो नामा नोंथाङा इंराजि रोंनाया।
औ औ। आं बिखौ सानो मानो होनबा। ओ जेरावखि जाया दायो माने ओ आसामनि बाहेर राव नों आसामनि बाहेराव जुदि साख्रि मावनोबा फार्स्टावनो नोङो मोनसे इन्टारभिउ होनो थांबाथाय नोङो इंराजि गावनि बिमानि रावजों लोगोसे इंराजि रावखौ नोङो रोंथारनांगोन मानो होनबा जाय नोंखौ कुइसन सोंगोन बेयाव थानाय सार मेद दा मोना बिसोरो नों खौ इंराजि रावजोंसो माने सोंगोन मानो होनबा बियो मोनसे दायो माने गासैबो रोंनाय गासैबो बुजिनाय मोनसे बे राव बायदि जानानै फैदों आरोना। बिनि थाखाय माने बेखौ रोंनांगौ जायो आरो दिनैनि जि कुनु एगजाम एक्जामफोर जाबा नाथायबो। अ दायो माने गावनि बिमानि रावजोंबो माखासे एगजामफोरखौ होनो हायो अब्लाबो माने इंराजि औ सेन्ट्रेलनि एगजामफोरखौ माने जोङो इंराजि रावजोंनो होनो गोनां जायो। बेनिखायनो माने इंराजि रावखौ जों। रोंनांगौ बा मिथिनांगौ औ
आरो अब्ला नोंथांनाव औ औ
फोरमायनो हागोन नामा बेनि सायाव
औ औ हागोन नोंथां जेरैबा नोंथाङा होननाय बादि औ जोंनो ओ गुबुन गुबुन जोंनि आसाम जोंनि जोंनि रायजोनि बाहेराव जोंनो गुबुन गेदिर गिदिर जोंनो जुदि साख्रिफोर बा जबफोर मावनोबाथाय जोंनो बे इंराजि राव रोंना थानाया जोंनि थाखाय जोबोद ओ सहाय होदों आरो जों जों माने जेरैबायदि औ बेखौ जों रोङोब्लासो जों गुबुन गुबुन गुबुन जब गिदिर गिदिर कम्पानिसफोराव जोङो ओ साख्रिखौ मोननो हादों। बा जों दानि औ दानि जों इंराजि रिङा थानाय दानि आथिख आथिखालनि मुगायाव जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो होननानै सानदों आरो आं नोंथां। मानो होनोब्ला औ जसे जेसेबांनो गुबुन गुबुन गुबुन हादरफोरजों लोगोसे जों समान समान दावगानोबा जेसेबांनो सुबुं अनजिमाया बांदों एसेबांनो कम्पिटिसनाबो बारा जादों। बेखायनो औ गिदिर गिदिर जेसेबांनो गिदिर गिदिर जब जोंनो इंराजि रावा गोबां सहाय होयो बे ओंखायनो जों इंराजि रावखौ औ रोंना थानाया जोंनि गोबां हेफाजाब होदों होननानै आंबो सानदों आरो औ दा होमबा औ आं फंसे सोंथि सोंबावनोसै
औ
ओ दा जोंनि हादरनि जोंनि भारत हादरनि ओ अनगायै जों गुबुन गिदिर गिदिर हादर फोराव मालाबा जों दावबायनो दावबायनो होनोब्लाथ' जोंना गोबां रोखोमनि दङ जेरै बेरायनो थाखाय थांनाय बा गुबुन गुबुन खामानिफोरनि थाखाय खाय थांनाय ओ जों बिदि ओ गुबुन हादराव जुदि जों थांनांगौ जायोब्ला जों जों इंराजि राव रोंनाया जों ओ जोंनि थाखाय हेफाजाब होयोना होआ होनना नोंथाङा सानो?
औ आं सानो माने जोंनि ओ गुबुन गुबुन हादराव थाङोब्ला जोङो इंराजि रावखौ हो रोंनांगौ जायो मानो होनबा गुबुन गुबुन हादोराव थांनाय लोगो लोगो बिसोरथ' जोंनि बे ओ जोंनि हादोरनि रावखौथ' बिसोरो रोंनाय नङा मिथिनाय नङा बेनिखायनो औ बेनिखायनो जोङो इंराजि राव जोङो हानांगोन आरो मिथिनांगौ आरोना मानो होनबा बिसोर जोङो सिनायथि जानोबो बा राय्लायनोबो जोङो हयथ' जोङो ओ इंराजि रावखौ रोंनांगोन। हयथ' जों हिन्दी रावखौ रोंनांगोन होमबासो माने जोङो गुबुन हादरनि मानसिफोर जोंबो माने रायज्लायनो हागोन बा बिसोरनि बुंनायखौ जों मि थिनो हागोन जोंनि खौ बिसोरो बुजिनो हागोन। नो
औ नंगौ नोंथां दा नोंथाङा होननाय बायदि दि इंराजियाथ' जोंनि नेसनेलेंगुवेज नङा होनबा नोंथां बे गुबुन हादराव दावबायनाय लोगो लोगो जोङो बे लेंगुवेजखौ रोंथारनांगोन आरो बेखौ रोंनाया जोंनि गुबुन गुबुन हादराव जायगा बेरायनो थांनायाव बा ओ गाम बायदिसिना खामानियाव थांनायाव जोंनि थाखाय मदद होयो नङा होमबा नोंथां औ नोंथाङाबो एसे होनदो औ।
बेबायदिनो औ जेरैबायदि दायो जोङो बहाबा मोनसे माबा मोनसे खामानियाव थांबाय। बे खामानियाव थांनायाव बो जोङो फार्स्ट जोंनि ओ रायजलायनांगौ माने बुजिनो गोनां रावानो जाबाय जोंनि इंराजि जुदि गावनि ओ हादोरनिफ्राय गुबुन हादोर हादाराव थाङोब्ला मानो होनबा बिसोरबो गावसोर नि ओ हा गाव जोंनि हादरनि रावखौ बाहायो आरो जोंबो गावनि हादोरनि रावखौ बाहायो। होनबाबो जोङो बे मोन मोननै हादरनि गेजेराव जोङो इंराजि रावखौ बाह माने ओम बाहायो आरो
औ औ बेखौ बाहायनाया औ हेफाजाब होयो आरो औ
माने बा थ्राफोर रायलायनायावनो जा माबा मोन से ओ जिखुनु खामानियावनो माने
औ औ जोंनि जोंनि बागै आरो बै गोदान लोगो मोननाय मानसिफोरनि बागै जों गो बां मानसि
औ मिथिनानै मोनगोन औ
दा होमबा नोंथां ओ समाबो जाबाय जोंनिया औ जोंना औ जोंना नों थां इंराजि रावखौ मानि थाखाय नांगौ बा मा
औ
औ जों दा एसेब्लाबो बुजिबाय दा नोंथाङा होनदो।
औ बे जोंनि रायलायनायखौ ए-एखिनियावनो दोननिसै नामा? टाइमआबो जाबाय औ उम